खोनादोंना नोंथाङा औ।
अ नोंथाङा फ्रि दंना?
औ औ दोङो दे।
गिबियावनो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरगोरनाय जाबाय नोंथां।
औ औ नोंथांसिमबो जासिहरनाय थाबाय नोंथां
औ आं नोंथांजों दसे सम मोनसे टपिकनि सायाव ओरैबायाददि सावरायनो सानदों नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन ना?
औ औ हागोन दे नोंथां।
औ आङो ओरैबायदियाव सावरायनो सानदों जे जोङो दैज्लां बोथोराव मा मा आबादखौ मावनानै जोङो ओ मुनाम्फा मोननो हायो एबा दैज्लां बोथोराव जोङो बांसिन मा आबादखौ मावनाय जायो ओ बेनि बागै आं नोंथांजों सावरायनो सानदों
औ सावराय जागोन दे।
ओ बिदिब्ला आङो दायो जागायनोसै जोङो सरासन स्रायै ओ दैज्लां बोथोराव जोङो बांसिनै आबाद मावो बुङोब्ला जोङो माइ एबा जोंनि गुबै जाग्रा ओंखाम एबा जोङो बेखौ माइ होननानै बुंनाय जायो बर'आव नङा होनबा
औ औ
दा माइखौ जोङो गिबियाव ओ गायनो थाखाय जोङो ओ फार्स्ट स्टेप बुङोब्ला ओ जोङो गिबियावनो माइखौ सोमनाय जायो नङा होमबा नोंथां।
औ औ
औ माइखौ सोमनानै जोङो ओ बस्था दुसायाव ओ बस्था दुसा एबा फाथो दिरुंनि बस्थायाव जोङो माइखौ सोमनानै ओ सानसे बा साननैनि थाखाय जोङो सोमनानै दोननाय जायो ओ बिनि उनाव जोङो बै माइ सोमनायखौ जोङो ओ बोखांनानै ओ गुसु जायगायाव एबा हायाव जोङो लखबनानै ओ सानसे बा साननैनि थाखाय जोङो दोननाय जायो। ओ गोदोनि नेमखान्थि बायदियै जोङो ओ माइखौ जोङो दिहुननानै ओ एबा दैनिफ्राय बोखांनानै थास' बिलाइजों बा थालिर बिलाइजों जोङो खोबनानै दोननाय जायोमोन एबा गाजा बेरजासिम बेखौ जोङो हायावनो दोननाय जायोमोन नङा होमबा नोंथां
औ औ
ओ बे माइआ जुदि गाजा ओंखारो एबा गाजा बेरनाय सम जाब्ला जोङो ओ गिबियावनो जोङो बेखौ फोनो थाखाय ओ खोथिया थिलि एवनानै लाग्रोनांगोन जोङो खोथिया थिलि एवनो थाखाय एबा एवनो जोङो गोदो मोसौजों हालेवनाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो ओ मोसौजों हालेवनाय जालिया। नंङा होनबा नोंथां? आथिखालाव जोङो टेक्टरजों हालेवनानै ओ गिबियावनो ओ टेक्टरजों हालौवनानै खारायनानै ओ खारायखांनायनि उनाव जोङो आलि दाननानै आलि खोनानै ओ गिल गिल फोमोननानै जोङो मै बोनानै हाखौ समान खालामनानै ओ माइखौ फोनाय जायो। नङा होमबा नोंथां?
माइ फोखांनायनि उनाव जोङो बेखौ जों ओ अखा हानायनि दै हाबनाय एबा ओ बेलेगनिफ्राय दै हाबनाय बेखौ जोङो होबथानाय जायो ओ जाहाथे जोंनि खोथिया फोनायाव दै हाबा ए बा ओ जोंनि आबादा गाज्रि जाया बेफोरखौ जों आबदाल लानाय जायो नोंथां।
औ औ
नोंथा खोनादों ना?
औ खोनादों दे नोंथां।
औ ओ बिनि उनाव जोंनि ओ गुबुन स्टेपा जाबाय जोङो ओ खोथिया जेब्लासिम गोजौ जाया मानो जों बेखौ नोजोर होनांगोन हाग्रा ओ रज'नाय आरो जौनाय जौयियाव जोङो इउरिया हासार ओ बायदिसिना जोङो एबा रासायनिक हासार बाहायनाय जायो आथिखालाव नङा होमबा नोंथां।
औ औ
खोथिया खोथिया जौखांनायनि उनाव ओ जोङो गायनो थाखाय जोङो गुबुन हा एबा गायग्रा जायगाखौ जोङो गिबियै जोङो ट्रेक्टरजों खारायनानै लाग्रोनाय जायो। खारायखांनायनि उनाव जोङो ओ बेयाव गायनो थाखाय दैनि थाखाय जोङो आलि दाननाय जायो जाहाथे गोदान आलि खोनो हायो हाग्राफोर खम जायो बेनि थाखाय जों आलि दाननानै ओम फिन खेबसे आलि दानखांनायनि उनाव फिन खेबसे जोङो ट्रेक्टरजों आथिखालाव हालौनानै जोङो आलिखौ खोनाय जायो। जाहाथे ओ दै फ्रा मोजाङै दिदोम थायो ओ माइ गायनाय समाव ओम दैया दिदोमै थानो हायो बिनि थाखाय जोङो आलि खोनानै ओ फिन आलि खोखांनायनि उनाव जोङो ओ खोथिया फुनाय जायो नोंथां नङा होमबा
औ
ओ बिनि उनाव जोङो खोथिया फुखांनानै माइखौ गायनो थाखाय फिन खेबसे जोङो मोसौजों एबा मोसौजों एबा टेक्टरजों जोङो हालेवनाय जायो बिनि उनाव जोङो हालौवखांनानै जोङो माइखौ बै जोङो जे हाखौ गायनो थाखाय थियारि खालामनाय जादों बेयाव जोङो ओ हाजिरा बाय एबा मेचिन लगायनानै जोङो माइखौ गायनाय जायो।
औ औ औ।
माइखौ गायखांनायनि उनाव जोङो ओ बर'आव मोनसे जोंहा नेमखान्थि दङ माइ गायनायनि जोबथा ओ मा बुङो बेखौ ओ हाल जांख्रा लास्ट माइ गायनायाव जो गायनायखौ जोङो बर'आव बुङो हाल जांख्रा। ओ हाल जांख्रा हाल जांख्रा एबा लास्ट माइ गायखालि जोङो मोनसे नेमखान्थि फालिनाय जायो जोंहा बर'नि माइ जमा दोनग्रा बा फाख्रियाव जोङो मा मा खालामो बेखौ ओ दुब्लिनि ओमफ्राय हाब्रु लांनानै जोङो बाख्रियाव माइ एसे गायहैयो।
औ ओं
औ बिनि उनाव जोङो माइ गायखांनायनि उनाव जोङो ओ आबादखौ जोङो मोजां जागोना जायाखै बेखौ आबदाल लानांगौ जायो। ओ बिनि उनाव माइ बिबार ओंखारजासिमाव जोङो हाग्रा नायनांगौ जायो। आरो हाग्रा जोंनि आबादाव हाग्रा रज'दोंबा जों फुना होनांगौ जायो। नङा होमबा नोंथां बिदिनो माइ बिबार ओंखारनायनिफ्राय माइ फिथाइ थाइजासिम जोङो आबदाल लानानै जेब्ला माइया फिथाइ थायनानै मोनो अब्ला जोङो ओ खासिजों हानाय जायो नङा होमबा नोंथां? औ। ओ खासिजों होनाय जायो नाथाय आथिखालाव जोङो माइखौबो ओ खासिजों हानाय जालिया आ आथि खालाव जोङो ओ ट्रेक्टर गिदिर गिदिर मेसिन बिदिनो अ डाइरेक्ट दुब्लियावनो माइ हानानै ओ माइ फिथाइखौ एक्सट्रा खालामनाय बिदि गोबां मेसिनारि सफैबाय बेफोरजों जोङो आथिखालाव माइखौ हानानै लानाय जायो। माइखौ हाखांनायनि उनाव जोङो ओ गिबियाव जोङो फोराननानै लानाय जायो। फोरानखांनायनि उनाव जोङो बाख्रियाव सोनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
अ नोंथांमोनथिं ओ आं नोंथांनाव फंनैसो खोथा सोंनो सानदों। अ नोंथांमोनथिं दैज्लाङाव मा मा आबाद मावनाय जायो नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। औ जोंनिथिंबो बिदिनो नोंथाङा एसे सिङाव बुंलांनाय जेरै दैज्लां बोथोरनि आबाद होनोब्ला जोङो माइखौनो बुंजायो आरो। ओ जोंथिंबो नोंथांमोन नोंथाङा जेरै बुंलांबाय बिदिनो थिग बिदिनो जोङो माइखौ बिदिनो गायो आरो जोङो माइखौ जोङो बेलेग बेलेग धरननि माइ गायनो हायो जेरै माइब्रा, जोसा, बंगबन्ध, दुरन सि बासमुथि बेफोरबायदि माइखौ जोङो गायो आरो। आरो माइब्राखौबो गायो जों माइब्राखौहाय जोङो फिथा जानायाव बाहायो आरो बे रनजित बंगमध बेफोरखौहाय जोङो ओंखाम जानायाव ओंखाम जायखौ जों जायो ओंखाम बेयाव बाहायो आरो बेफोर माइरंखौ औ बिदिनो जोङो माइ नि अनगायैबो जोङो दैज्लां बोथोराव जोंनि मैगं जा मैगं बेफोरखौबो जोङो मावनायखौ नुनो मोनो आरो। जोंनि ओनसोलावहाय। जेरै जोङो भेन्दि लेस्रा ओ राङालाव खुमब्रा बेफोरखौबो जोङो दैज्लां बोथोराव बेफोरनि आबादखौबो जोङो जोंनि ओन ओनसोलावहाय आङो मावनाय नुबोदों। बिदिनो जोङो फाथो जायखौ बुङो फाथो नारजि बेफोर बेफोरो जेरै नारजिखौहाय जोङो मारै ओ आबाद खालामो होनोब्ला जोङो नारजि ओ जोङो जायगाखौहाय जोङो एवना लाग्रोनांगोन जोङो जायगाखौ। हालेवना लाग्रोनाय जोंनि जा ओ फाथोनि जा बेगर थायो बेखौ सारना होनानै जोङो फाथोखौहाय बिदि फोनाय नुयो आरो। फाथोआ जोङो गोथाङैबो जाजायो बेखौ गोथाङै बे एवना जाजायो बिलाइखौहाय आरो जों बेखौ जेब्ला बियो रागोन अब्ला जोङो बेनि बिलाइखौ खाना दोननानै जों बेखौ फोराननानैबो जा जायो आरो। जायखौ जोङो नारजि बुङो। बे नार जि बे फाथोजोंनो जोङो दोरोंबो बानाय जायो। बे फाथो बिफांजों नंगौना नोंथां? औ बिदिनो औ बिदिनो जोङो जोंनि आबाद आरो जेरै राङालाव दैज्लांनि राङालावबो थायो नंगौना नोंथां? बेखौबो जोङो जोंनि ओनसोलावहाय मावनाय नुदों आरो। आरो राङाालावाबो जेरै गोदैबो थायो ओ फिसाबो थायो गदिरबो थायो बेलेग बेलेग जातनि थायो आरो बिदिनो जोङो आरो जोंनि दैज्लाङाव मावनाय आबाद होनोब्ला जोङो ओ लेस्रा भेन्दि थिक लेस्रा भेन्दिखौबो जोङो बिदिनो मावो जों जायगाखौ ए जे खदालजोंनो एसेब्लाथ' जोङो खदालजोंनो मावनो हायो। आरो बुरजा खालामबा जोङो बे जों ट्रेक्टरनि सहाय लानो गोनां जायो आरो। ट्रेक्टर जों एवनांगोन जोङो न'आवनो फैयो होनोब्ला जोङो बिदिनो लेस्रा खौहाय जोङो मोनसे थिख बानायनानै आलि रखम बानायनानै बेयाव जोंनि लेस्रानि जा बेगर जोङो बायना लाबोन बा बि धान दोननाय बेखौ जोङो ओ गरसे गरसे जे लाइन हैयो आरो बिदिनो फबनानै बेनि खाननैसोनि उनावनो जों बेखौ अ रज'नाय नुनो मोनो रज'नाय नुबाथाय जों बेखौ एसे जे देरलांनाय नुगोन बिफांखौहाय अब्ला जोङो सां बा फाङि बेफोरखौ होनाय होनायखौ नुनो मोनो आरो बेयाव मानब्लायनानै ओ बिबार लानाय फि थाइ लानाय बिबारनि उनावहाय फिथाइखौ लानाय ओ नुनो मोनो आरो ओ नों थाङा अ नोंथां नोंथांजों रायज्लायनानै आङो गोजोननाय मोनबाय अ बिदिब्ला जोंना समाबो जाथ'बाय दोनथ' जासिगोन नामा नोंथां?
औ जासिगोन दे नोंथां ओ उननि समाव फिन लोगो मोनफिनगोन नोंथां।
औ औ दे नोंथां।
दे